हेलौ हेलौ नोंथां खोनायाखै आङो हेलौ
अ खोना ओ खोना मानलि क्लियार खोनायाखै आङो।
आंनिखौ ना?
अ आंनिखो आंथ' नोंनिखो दा खोनादों। दा खोनादो एसे हायोबा एसे माने माने लोरिबाय था आरोना मोनसे थाइसे जायगायाव थानाङा।
आदसा औ औ दा खोनाबाय ना मोजाङै? मा खबर नोंथां?
दे दोङो दे गेजेरावनो नोंलाय नालाय?
ओ आंनाबो मोजां दा सानदै ओ। बोथोरफोराबो गरम गुसु जागासिनो ना ओंखायनो एसे लोमजाहां माहा
गैया दा ओम ओम ओम अखाबो हाया खै दहाय फुङाव हादोंमोन नोंसिनि जाबोथ' हायाखै?
जोंनावबो हायाखैनो एसे हागोन बायदि खालामदोंमोन ओमफाय हायासै। खोरोमला बायना ओरैनो थांबाय। ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव एसे एसे दैबाना जानायखौ खोनानो मोनदों आरो ना।
ओ ससियेल मिडियाफोराव नामा?
औ ससियेल मिडियाफोराव दैबाना जानाय खोनानो मोनदों। दै बाना जाब्ला बहुत माने खहा जायो आरो मानसिनि
खहा जायो खस्थ' जायो। गैयिफोरा डिस्टार्ब जायो थां आरो एसे मा होनो थांलाय फैलायफोरा बुहुद प्रब्लेम जायो बुहुत स्कुल खायसे अफिसफोराव थांनायफोराव जा ओम प्रब्लेम जायो आरो।
औ ओमफाय नोंथांजों आं मागोनि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथाङा मागोनि बागै एसे औ मागो फोरबोनि बागै एसे फोरमाय
मागो बुङोबाथ' जोंनिया मागोफोरा जोंनिया माहोनो इखो ओ माने गोदान बोसोरबो बुंनाय जायो खोमा ना? अ बैसागोखौसो बैसागो खोसो जोङो मागोआ माने जोंहा माबायाव बे माने इंराजिनि माने जा निउ इयार जायो माबायाव जानुवारि नङा होमबा?
उम मागो फोर माने मागो फो
पन्द्र' थारिकनिफ्राय जायो आरो ना? पन्द्र थारिखफोर जा एक थारिखफोर गोलैयो आरो माने प्रायानो।
ओम।
मागो होनोबाथ' जोंनिया दा माने अ मागो बुङोबाथ' जोंनिया ओमफाय बिदिनो बेबो मोनसे बैसागोआवनो गोलैयो मोनसे पार्ट रखम। बैसागुनियो बेनिफ्राय ओ मागो बुङोबाथ जोङो फ्राय फिथा बानायनानै जानाय जायो नङा होमबा जोङो? माने बैसागोदोनि एसे सिमिलार आर ना खायसे बुस्थु बुस्थुफ्रा जोङो ओरैनो जोङो जों माने एफायकेफ्रा मानो जों बेनो सानसे बा बेसे सिगां जोङो मा एक थारिखनि सिगां खोमा ना जोङो माने माने भेलागुर खावनानै सावनाय जायो आरो ना।
ओ गिबि सानखालि जोङो माने ओरैबायदि फार्स्टावहाय ओ फिथाफोरखौ माने सों ग्रोनानै देनानै लायो माने जोसा माय
नङा फार्स्टआव जोङो माबाखौसो बानायो होमबा जोङो अ नों अ जों फार्स्टआव माबाखोसो बानायो ना?
उम। फिथाफोर फिथाफोरनि देनायनि लाहार फाहार खालामो बेजों लोगोसे माने माने बेलागुर साव बेलागुर बानायनायाथ जोंना थाब जाया नालाय ओमफ्राय ओ सब सफथासे सिगांनिफ्रायनो माने लाहार फाहार खालामो आरो बेलागुर बानायनायखौ। उम, बेरागुर बानायनो थाखाय जोङो मा नारा नांगौ जायो नारा बुथुमो आरो गय ओ मा होनो जिगाबनिबो बानायनो हायो आरो थालिर बिलाइ ओ थालिर बिलाइनिबो थालिर बिलाइ गोरानखौबो जोङो बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसे इदिनो बानायनानै बानायनानै दोनो आरो माने जेसेबां माने थाब बानायगोन एसेबांनो थाब जागोन आरो इनि फ्राय जोंहा फारसेथिं बायदि बायदि माइरंनि जोंहा जोसा माइब्रा बिदिनो माइरंनि फिथा देनानै लायो। ज' ज' नो गामि गंसे औ दानियाथ माइब्रा गोसोमबो ओंखारबावबाय ना माइब्रा गोसोमनि माने थावनायाबो एसे बेलेग जायो, माइब्रा गोसोम, जोसा जोसानि मो दा नोंथाङा मोथिखायो। मोजां, बिदिनो बायदिसिना माइरंफोरखौ
मोनसे खोथा। मोनसे खोथा बुंनि माने जोंथ सिगां उन्दै उन्दैबा नङा होमबा?
उम, औ औ खोनादों।
माने जों उन्दै उन्दैबा सिगां दिंखिफोराव जोङो देनाय नुयोमोन आरो ना। उम, माने फिथाफोर गुन्दैफोरफोरखोलै। दानियाथ' जों फ्राय नुलानो नङा होमबा दिंखिखौ एसेबां बांसिन
गवालपेरा माबायाव मा होनो दि कक्राझार साइदथिं ओ कक्राझार सायदथिं गवाल गा हायेनाव देयोमोन जोंना आरो दिंखियाव देयो ओमफ्राय दा आरो बां बि मेसिंनाव देयो
इसे गोमाालांनो हमदों आरो ना टेक्नलजि फैनायनिफ्राय जोंनिफ्राय बुस्थुफ्रा एसे खमायलनो हमदों जोंनिया। आगोलनि खायसेफोरा बुस्थुफोरा ओमफ्राय जों होनबा फिथाखौ संना जाबाय बेनिफ्राय जोंनिया होमबा जोङो इ खालिबो जोङो मागोनि नामाव जोङो माने एक थारिखफोराव जों मान मान खामो नोंगोन ना जोङो। फैसागो बादिनो जोङो देरसिनखौ खुलुमो। आरो देरसिनाबो उन्दैफोरखो बोर होयो
अननाय होयो औ ओ मागोआवबो जोंनिथिं आरज गाबो नोंसोरनिथिं इदि आरज
थि आरजफोर दाथ जोंनियाव नुफेराखै माने एमान आं नुवाखै आरो दा आं नुयिख
ओ जोंना जोंनियावहाय मागोनि एक थाथिखौ आवहाय इदिनो आरज गाबो ओमफायो ओ जोंना थ फिथा सौराय बानायनाय जाखायो नालाय ओंखायनो इखालि आरो गामि गामि गिदि दिंनानै एसे माने ज ज इदिनो फिथाफोर
मागियो अ मागिनाय रखम एस से ओम ओइसानियाव बैसानियावबो थांनानै जायो जालायो आरो ना
ओम जालायो ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरथिं माबायदि मा मा मानि फिथा बानायो?
जोंनि दाथ इनो माने लावदुम फिथा थाबाय एन्थाब थाबाय। आरो थावननि थाबाय बिदिनो लारुबो बानायनाय जायो नालेंखर साले खरनि ओम आरो जोंनियाथ' बेयावथ माने या मागो खमायावथ' बहुत जानाय लोंनायनि दिन जायोलै।
जानाय लोंनायनि दिन ओं। माने नानिफ्राय लाना बेदरनिफ्राय माने ओ बिदिनो रंजायो अ-अहाजासे। ओम जोंनिथिबो बायदि रोखोमनि फिथा इदि बानायो। थावनि एन्थाब लारु ओमफाय आरो जोंनिथिंहाय इदिनो बेलेग बेलेग बायदि बायदि रोखोमनि फिथा बानायनो मोनबा मोजां नांगोन आरो। बिदिनो जें फिथाबो बानायगोन आरो थालिरनि फिथा लावदुम फिथा लावदुम फिथायाथ जोंनि बरनि मोनसे माने मोजां फिथा आरो माने फेमास होनजायो आरो।
अ अ अ बे मागो खमायावथ आरो जोबोद गोजाङो नंगोना दा गोजांनाय स सम आरोना इखिनिया जोबोद माने बेन माने ओरैबायदि जेरै बुहुत गोजां आरो इखमय इसमाव ना जोबोद गोजांनाय माने गेजेर नांहैयो
औ अब्लाबो माने बे ओम ओं। बिदिनो गोजाङो गोजांबाबोथ फुङाव सिखारनानै दुगैनांगौ जायो मानो होनबा बेलागुर सावनो थाखाय मानसियाथ साखोन सिखोन जाखानांगो जायो आरो बायदि इदिनो ओ माने आबौ आबैमोनखो औ औ आबौ आबैमोनखो इदिनो गोथैसि बावनाय जायो आरोना बिदिनो फिथा फिथाफोरखौ माने सिगां सिगां जाग्रोनाय जाया माने गोदोर गोलाव होन माने एसे मान बाव ग्रोनाय बायदि बिदि बावनाय जायो आरो
ओम।
आरो नोंथाङा बुंदोंमोन माने सोलायनाय टेक्नलजि फैबाय नोंथाङा थिग खौनो बुंदो माने मानसिफोरा थाब थाब खामानिखौ जोबनायखौ लुुगैयो। आरो माने बां औ बांद्राय माने ओ गोलोर खामानि खौ माने मावनो नागिरला आजिखालि थाब माने माबायदि खम समनि गेजेरजों इजिखौ नागिरो औ। उम खम समनि गेजेरजों मावनो मोनो।
उम।
आरो मा
माने आगोलनि बायदिफोर जोङो आगोलनि बायदि माने जोंङो आगोलथ' माने दिंखिजोंनो देयोमोन आरोना जमा जमा देलाय लायोमोन माने दानियाथ' नोङो फुरा मा होनो दिंखिफोरावनो देनो थाखाय लाइनाव थालायोमोन दाथ' आरो उल्था माने मिलफ्राव थांनानैसो लाइनाव थानो गोनां जायो आरो ना। आगोलो जमा जमा देलायोमोन -
ओं बिदिनो रंजालायोमोन आरोना रायलायलायो। उम मिनिलायोमोन खिन्थु आजिखालि आजिखालि बेखौ नुनो थांला जेसेबां हायो खामानिखौ माने थाब थाब माने खालामनो नागिरो।
उम उम माने ए खमायाव माने मागो खमायाव जोंहा बहुत इन्टारेस्ट जायोना आ-आ-आरोना गोजान गोजान। थानायफोराबो न'खर फारसे फायजोबनानै ज'मा न'खरजों न'खर लोगो मोनलाय जायो आरो आरो माने रायलाय जालाय लोंलाय आरामसे रायलायनाय जायो।
उम उम।
माने गोजान गोजानाव खायसे बिदा फं सोरबा साख्रि मावनाय माबा मावनायफोरा जा मागो खमायाव बयबो जमा जायो आरो ना बे खमायावथ' जोंनिया आरो जोंनिया मागो गो समावनो जोंनि आरो मा जायो मिथिगोना ओ लोगोसेबो जा बाथौ फुजायाबो नांजाबथारो नंङा होमबा? अ' जा जा नैथि मंगलबाराव नांजाबो एसे उम।
उम जोंना सेकेणड मंगलबाराव बाथौ फुजाखौ फालिनाय जायो नोंसिनि
अ' सेकेणडा नैथि मंगलबाराव जों बाथौ फुजाखौ माने खुंनाय जायो आरो।
उम।
जोंनिया होमबा मागो खमायाव बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ माने बानायनाय जायो आरो ना मागो फोरबोआव बे खमायाव जोंनिया मार मानसिफ्रा उदां रख खम जायो आरोना एसे फैसा थाखानिबो माने एसे बिर फ्रि खामानि दामानि गैयि ओरै जायो आरोना मानसिफोरा मोजां आं ओंखायनो खाय एसे गोजान गोजानाव थानायफोराबो न'खराव फैनानै मोजां रंजाफायो लोगो मोनलाय माबालायो मोजाङै लोगो हमफायलायो
ओ गोसो खुसि नानानै गासैबो रंजायो आरो बे सानखालि
दे होमबा ना? दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दे गोजोनथों।